हेलौ औ नोंथां हेलौ खोनादोंना? औ आंबो खोनादों नोंथां।
बिथाङा फ्रिमोन नामा एसे
आङो दायो दासो ओंखाम जाखांदों दों ओंखाम जाखांनानै फ्रियालाय था फ्रिमोन आं।
आं नोंथांनो माने मोनसे खोन्थानानै सोंहरनो थाखायसो फन हरनाय जादोंमोन।
अ नोंथाङा मा मा खोन्थानो नागिरदोंमोन।
खोथायानो बे जाहैबाय माने आं माने न'नि उनखिजायनाय आरोना सिगां गोदोहाय रबार दंफां माने राबार ट्रिनि बागान गायदोंमोन आरो ओमफ्राय बारा मोजां जाफुङासै माने। खोनादोंना नोंथां?
र-राबार गायदों होनदोंमोन नामा नोंथाङा अ खै बिगा गायनाय नोंथाङा राबार दंफांफोरखौ
सारि बिघा गायनाय जादोंमोन नोंदां बिदिनो दिनैजों सय सात बोसोरसो जाबायमोन आरो ओमफ्राय आं दान ओ ओमफ्राय दानफायनांगौ गोनां जाहैबाय माने आं खस्थ' म बुस्थुव ना ट्रेनिं सेेनिं लानांगौ बिरात बि ओमफ्राय हायाव याव माने जोंना लाखि हायासै जि माने रबरखौ बा मोजाखांआसै दंफां फोरा मोजां जाखांआ
अ दानफायबाय अब्ला होन नोंथाङा
ओं दानफायजोब्बाय दा दानफायजोबनानै हाया माने खालियाव दं ओमफ्राय आङो माने बेलेग बागान गायनो सानोमोन आरो साफात बागानखौहाय
औ हेलौ
खोनादों दा औ मेट्रप